औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ मा खालामदों?
औ दों बिदिनो।
ओंखाम जाबायबा?
ओ ओंखाम जाथ'वाखैनो।
दे ओमब्ला नोंथां टपिकनि सायाव फैनोसै होमब्ला जोङो सादु एसे सावरायनोसै नामा?
औ औ।
हेल' नोंथां खोनादों
औ औ खोनादों दे
दखरसे गामियाव बोराइ आरो बुरै दंमोन
औ
बिसोरहा सासे फिसाज्ला दंमोन
औ
बिथाङा सासे फिसाज्ला दंमोन बिथाङा बिथाङा फरायनो थाहोयोमोन गुवाहाटियाव
औ
बिथाङा गुवाहाटियाव फरायनो थांनानै बिथाङा साख्रि मोनबाय
औ
कटन कटन कलेजनि मास्टार मोनबाय
औ
खोनादोंना नोंथां मास्टार मोननानै बिथां माथा मास्टार मोननानै बिथाङा जुलि खालामबाय हारसा हिन्जाव जुलि खालामबाय खालामनानै संसार जाबाय संसार जानानै बिथाङा न'आव फैफिननो रोङासै बिथाङा गोरजिया थाहैना थाबाय हारसा हिनजाव मोननियावनो ओमफ्राय बिथाङा बिनि बिमा बिफाखौ बावगारबाय बिनि गामिखौ बावगारबाय बिनि जोनोम थानाय जायगाखौ बावगारबाय बिथांना बिथाङा बिथाङा दा गोर्जिया थाहैबाय गोर्जिया थानानै बिथाङा दा बिहावमोनियावसो थांना थाहैबाय बिहावमोनियाव थांना थाहैनानै बिथाङा
औ
गोरजिया बायदि जाना थाहैबाय बिनि साख्रिया साख्रियावआवबो दा फैनाय जाला बेयो बिहावमोनाव थांनानै
औ
आरो बेबायदिनो बिथाङा बिथाङा बोराइ बुरैया एसे बोरायलांनो हमबाय बुरै लांनो हमबाय थैनोसो सम जाफैबाय ओमफ्राय बिथां मानि बोराइ बुरैया बिथांखो लिंहरनो नागिरो नाथाय फैफिननो हाया बिहामजोनि थाखाय
औ
आरो बिथाङा आरो बिथाङा बोराय बोराय बुरै माहा सानसे समाव गोमालांनो हमो ओफ्राय बिथाङा बिथाङा बिहामजो माने न'निफ्राय फैनाय जायो। बिहामजो मानि न'निफ्राय फैनानै बिथाङा गोथै सहखौसो नुफैनाय जायो। बेयावनो बिथाङा जोबोद दुखु मोनो आरो बेबायदिनो बिथाङा दुखु मोननानै बिराद गाबो आइ आफा बहा थांखो नोंसोर होनानै ओमफ्राय बिहामजोखौ बिराद रागा जोङो आरो बिहामजोआ
आरो बिहामजोआ फैफिनासै बेजों आरो बिहामजो लाहानाव बिथाङा थांफिननाय जायो। फिसाज्लाया ओजोहाय थांफिननाय जानानै बिहामजोजों नांलाय खमलाय बुलाय जासोयो नांलाय खमलाय जानानै बिसोरो देभर्स लानो गोनां जायो ओमफ्राय बिथाङा बियो गामि गामि फारसे गिदिंनानै फैफिननाय जायो। आरो बेबायदिनो बिथाङा नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ सल'बाथा बुङोब्लाथ' बिदिनो जों दानियाथ' रावबो ओ सल' बाथ्राखौनो खोनथा हाला नङा होमबा नोंथां आगोलावथ' बिदिनो दुफां बोथोर बोथोरफोराव बिदिनो जों आबौ आबै मोनखो आबौ आबैमोना जोंनो आबौ आबौमोनहा बिदिनो जोङो सल' बाथा खोन्थायोमोन। माने बिदिनो दान खोमसियाव बाहेरायाव जनानै बिदिनो जों सल' बान्था खोन्थायोमोन दाथ' आरो जोंनो खोन्थालानो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ बिदिनो सल'बाथा आं मोनसे बुंनोसै माने बे सल'बथाया बारा गोलावबो जाया एसे गुसुआनो जागोन। औ बिदिनो ओ मोसौ गुमग्रा लावखार आरो मोसौ सौनि हो बिदिनो ओ लावखारा सानफ्रोमबो बिदिनो मोसौ गावनि मोस ओ गावनि नङा माने बिदिनो सासे मालिकनि आरोना मोसौ बोरमा बिदिनो गुमनो थांबाय थायोमोन। सासे लावखारा बिदिनो बाहा हाजोफोराव बिदिनो गुमनो थाङो दुब्लि बिदि गेदेर गेदेरफोराव आरो ना ओमफ्राय बे दुब्लिफोराव बिदिनो माने बे पाहार बा हाजोफोरावथ' मोसा मैसो मै मोसाफोर सिंहफोर थाखागोन नङा हा नोंथां बिदिनो सम सम ओंखारो आरोना बिदिनो मोसाफ्रा सम सम ओंखारो ओमफ्राय बियो बिदिनो सानफ्रोमबो बिदिनो गुमनो थांबाय थायो लावखार नालाय ओ बिदिनो गुमनो थाङो सानफ्रोमबो बियो ओ गुमनो थाङो ओमफ्राय सानसेबो माने बिदि लोगो मोनथ'वाखै आरोना मोसा फोर ओंखारनायखौ बिदिनो सानसेखालि बियो सानबाय आङो ओ गामिनि मानसिफोरखौ एसे सिगिनि बा एसे जंखायनि एसे सिगिनि बा एसे जंखायनि बिदि होननानै बियो सानसे सानसे बियो माने बो सियालनि गाफ्लाबाय हो हेल' नोंथां
उम
औ सियालनि गाबफ्लाबाय बे लावखार गथ'आ हो मोसौ गुमग्राया ओ सियालनि गाबनानै गामिनि मानसिफोरखौ माने बिदिनो बियो जंखाय हरबाय आरो ना सियालनि गफ्लानानै आंनि मोसौखौ आंनि बोरमाखौ जाजोब्बाय नै सियाल सियाला जाजोब्बाय बिदि होननानै बियो गाबख्रावबाय हो बेनि उनावथ' गामिनि मानसिफ्रा बयबो खोनाबाय खोनानानै बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो सेखा रुवा गन बिदि बायदि बायदि लानानै। गासिबो माने बिदिनो मायबा मोनसे बा गाख्रबनाय बा जाब्रबथाय जायोब्ला थ' ओ गामिनि मानसिफ्राथ' माने मा लागोन मा मागोन जाना। जायखिजाया जिरादखौनो लानानैथ' फैनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो औ बिदिनो बिसोरबो सोरबा सोरबा बिदिनो हासिबबो लालाबाय बाय माने थाबनो नालाय बिदिनो रुवासेखा जाय जि जि मानदों बेखौनो खौनो लानानै माने गाससिबो खारबोजोबबाय बिदिनो बिनि मोसौखौ जाजोब्बायनो सियार ओंखारदोंनो मोसा ओंखारदोंनो बिदिनो गासैबो। बो ओंखारजोब्बाय गामिनि रायजोफोरा औ बेनि उनाव बियोखा होसोब्बाय नालाय ओ माने सियालखौ ओम नङा आरोना ओमफफ्राय फैबाय फैनानै गामिनि मानसिफोर फैबायाना फैनानै लावखारखौ बुंबाय नों जोंखौ नंखायखौनो बिदि माने लेंर हरनानै जोंनि टाइमफोरखौ लस्ट खालामना होबाय बिदि होननानै सोरबा सोरबा बुंबाय आरो खायसे खायसेफ बुंबाय नों आरो बिदि जायोब्लाबो जोंखौ मोनफिननाय नंलाबा नों बिदि थगायनो नाङामोन जोंखौ मानो थ उफायनाय बिदि होननानै जोंथ' बिदि बेसे गिनानै खारबो जों बिदि जाया होनबा बेयो माने ओरैनो जंखायदोंसो होननानै बुंना लाबाय आं नोंसोरखौ ओरैनो जंखायदसोमोन बे मोजां नङा बे सेलबो नङा आं नोंखौ जंखायदोंसोमोन बिदि होननानै थांजोब थांबाय आरोना बिसोर। जंखाय बुंनोखाय ओमफ्राय थांबाय बिदिनो ओमफफ्राय बिदिनो लावखारा बिदिनो गुमबाय थायो सानफ्रोमबो गुमो ओमफ्राय बिदिनो हथतनो सानसेखालि बिनि मोसाया ओंखार मारबाय बिदिनो मोसाया ओंखारनानै बिनि मोसौ बा बोरमा गासिखौबो जाजोबमारबाय। ओमफायथ' बे लावखारा बिदिनो गावह्रबबाय गामिनि मानसिफोरखौ आंनि मोसौखौ जाजोब्बाय आंनि बोरमाफोरखौ गासैखौबो जाजोब्बाय रायजोफोर ओंखार ओंखार बिदि होनना बुंबाय। ओमफ्राय रायजोफ्राथ' खनसे थगायस जाहांखानाय नङा होमबा नोंथां? औ औ बिसोरो माने फैफिनदिया दिनै दिनैबो बियो आंखौ थगायगोन बि बिसोर आंखौ थगायगोन दिनैबो बियो आंखौ थगायगोन होननानै बिदि होननानै बियो माने गासिबो बिदिनो फैयाखै आरोना बयबो गाव गाव सानबाय बियो थगायदो जोंखौ खेबसे बियो ओरैनोसो गाहरदों बियो नंखाया होननानै। जों थांनाया ओरैनो जागोन होननानै बिदिनो बियो बिसोर बिसोर थाङाखै आरोना। बिनि मोसौखौ बिदिनो जाजोबबाय मोसाफ्रा बिदिनो जाजोबनानै बियो ओमफ्राय फैबाय आरो मोनाास जाजनायाव ओमफ्राय अ औ बिदिनो ओमफफ्राय दा बिनि मोसौखौ जाजोब्बाय ओमफफ्राय बि थ' बियो थखायनाय बायदि जाबाय नालाय औ बिदिनो जाबाय आरो ना। बा बे बे सलाय बे माने बे सल'निफ्राय आं बेखौनो बुजिनो मोनदोंदि बेनिखायनो मानसिया माने सुबुङा माने मालाबाबो थगायनो नाङा नङा होमबा नोंथां बिदिनो औ सानसे थखायोब्ला माने नेक्स्ट बाराव आरो बेखौ मोनफिन्नाया गोब्राब आरो ना। बयबो बिदिनो सानखायो माने दिनैबो थखायबावगोन बिदि होननानै सानो बेनिखायनो ओ बेबायदि थगायनो नाङा आरोना न' नोंथां?
औ
औ आरो बिदिनो आरो मोनसे बुंनायसै आङो ना नोंथां?
हा
आरो मोनसे बुंबावनोसै।
मा बुंबाव
अ बिदिनो सानसेखालि ओ सासे गोरिब न'खरनि आरोना बिसा माने। बन फाननानैसो ओंखाम जायो हो
बन फाननानैसो ओं ओंखाम जायो बिदिनो सानफ्रोमबो बि बन दानग्राखौथ' जों बादारि होनो। बन दानग्राया बिदिनो सानफ्रोमबो बन दाननो थांबाय थायो। सानफ्रोमबो बन थांनानैसो गावनि उदैखौ सुफुंनो हायो गावनि बिसि सासे दं आर ना।
ओमफाय औ बिदिनो सानफ्रोमबो बन दानो थांङो बिदिनो हथात सानसेखालि बिनि रुवाया बा बिनि आखाइनिफ्राय थब्ल' गोग्लैना मोनसे दै दैयाव हाखर दंमोन खाथियावनो बे हाखराव गोग्लैबाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो बियो ओ सानबाय आंनि रुवाया गोगलैलांबाय आं बिदिब्ला सानफ्रोम ओ माबायदि ओंखाम जागोन आं बिसोरखौ माबायदि जाहोगोन आं मा खालामनानै बनखौ दाननानै बिदि फाननानै जानो हागोन इदि होननानै सानबाय बिदिनो साननानै थेवबो गावहा गिबां गियाबाबो बिदिनो दैयाव हाब हाब मनानैे गावनि रुवाखौ नागिरबाय बिदिनो नागिरनानै नागिरनानै मोनासै मोनासै बिदिनो रुवा मोनसे मोनबाय आरो ना सनानि खोनादोंना नोंथां औ सनानि रुवा मोनसे मोनबाय ओमफाय बे बुं बेयो नुबाय बेयो नुबाय औ बे रुवाया आंनि नंङा आं बेखौ लाया बिदि होननानै दोनबाय आरो बिदिनो रुवा ओ रुवा मोनसे ओ रुफानि रुवा मोनसे मोनलायबाय बेबो आंनि नंङा होनना बियो लायासै ओ बिदिनो गावनि रुवाखौ मोनबाय गावनि रुवाखौसो लाफिनबाय बेयाव माने इसोर दंमोन ओमफाय बिदिनो बियो गावनि उम गावनि माने लब जायासै नालाय बे सनानि रुवा मोनदोंब्लाबो बियो लायासै रुपानि रुवा मोनदों बाबो बियो लायासै बिदिनो बियो गावनि रुवाखौसो नागिरनानै मोनबाय ओमफाय बिदिनो लाबाय ओमफाय इसोरा सानबाय बियो गोथार सुबुं बियो मालायनि मालायनिफ्राय मोननो लुबैया माने गाव जा मोनो बेखौनो बियो सुफुंना लायो। बिदि होननानै बिनो माने सनासे रुवा बिदिनो बे रुवाखौ हरफिनबाय बे सना रुवा बे गासैबो मोदाय जानानै बे हर बाय बिनो बिदिनो
औ
औ दे होमबा नोंथां जोंना समा जाबाय
औ औ दे
औ दे